अ हेलौ नो थां नोंथाङा दायो मा खालामदों
दों थ'यो
अ बिब्दिब्ला नोंथाङा फ्रिब्ला जोङो ओ दैज्लां बोथोरनि बागै सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन
औ जेनेबा दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो मा मा मैगं थाइगं मोननाय जायो बेफोरनि बागै आरोना नोंथां
औ
औ बिदिब्ला नोंथां दैज्लां बोथोरनि बागै एसे फोरमायना होग्रोदो
दैज्लां बोथोरावथ' बिदिनो मैगं थाइगं मोननायानो जाहैबाय बिदिनो खुमब्राखौबो मोनो बिदिनो ओ खुमब्रा फाथो मैथा मैथा बांगाल बिदिनो मैथा गोजा बेफोरखौ दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो भिन्दि खांख्रिखला आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो माइ आबादबो मावनाय जायो आ आरो ना दैज्लां बोथोराव
खौ जोङो जेनेबा माब्लानिफ्राय मालासिम माबोरै ओ माजों माजों हालेवनानै मा रोखोमै आबाद मावनाय जायो बेखौ फोरमाय
औ हागोन मानो हाया जानो जोङो बिदिनो गोदोनि दिनावथ' मोसौजों हालौ मोन ना दानि दिनावथ' बांसिन बिदिनो ट्रेक्टर ओंखारबाय ट्रेक्टरजों हालेवो गोदोनि दिनाव बिदिनो सानसेयाव दब्लायसे गाहामल' एवनानै गायोमोन आरो ओमफ्राय दानि दिनावथ' बिदिनो फास बिगा इदिनो दुइ बिगाफोरखौथ' बिदिनो ट्रेक्टरजोंनो एवनानै खनसेनो फोजोबो आरो मानसि बुरजा बुरजा लानानै ओमफ्राय दानि दिनाव बिदिनो ट्रेक्टरजों एवनानै हाया मोजां जाला हासार गोनां जाला माइआो बारा मोजां जाला आरो गोदोनि दिनाव मोसौजों हालौवनानै गायोबा मा होनोमोनलाय
माइ बिदांफोराबो गोलाव गोलाव मोजां जायोमोन आरोना
औ
दानि दिनाव बारा मोजां जाला आरो बिदिनो बानायाबो बांसिन जाबाय बिदिनो जों
बे
औ
नोंथां मिथिनानैनानै बोरै गायो नोंथां नोंथांमोना नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जोंथिंबो बिदिनो जेनेबा मोसौजों हालौवोमोन गोदोनि समाव दाथ' जों थिं जोंनिथिंबो बिदिनो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनाय जायो। ओ नोंथाङा जेनेबा ओ माइखौ आयै माइ खौ मा रोखोमै गायनाय जायो मा मा माइखौ गायनाय जायो फोरमायना होनो हिगोन नामा?
माइखौ जोंहाथ' बिदिनो रन्जित बावा बिदिनो बा सिगांथ' जोंना इदिनो बे दैया बिराद दैबाना जानानै माइखौनो गायनो हायामोन आरोना ओमफ्राय बिनिखायनो जोङो बिदिनो मेसेंफोरावनो बावा फोनानै दोनखायोमोन आरो बावा फोनानै इदिनो गोरा बिदिनो ट्रेक्टर एवसिगोन एवनानै बिदिनो हाग्राफोरखौ सावनानै इदिनो गोरान माबा बावा फोनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय दानि दा बिदिनो रनजित दायो जायो ओ इदिनो आसु इदि आसु बेफोरबायदि गाला जोबो आरो
औ जेनेबा माइब्रा माइरंफोरबोथ' गायो नङा
औ माइब्रा माइरं माइब्राखौबो गायो माइब्रा याथ' दायो दानि दिनाव बिराद दाम गोसा ना बेसेन गोसा बिराद एसे गायब एसे फाननानै बिराद मोनो।
जोसा माइखौबोथ' गायनाय जायो नङा होमबा
औ गायो जोसाखौ
ओ बेनिफ्राय जेनेबा जोंनो हाल एवनो थाखाय सिगांनि माबा सिगांथ' नांगोन जां एवोमोन ना
औ
समाव जोङो नांगोलखौ मा माजों बानायनाय जायोमोन
बिफांजोंनो बानायोमोन
औ बेनिफ्राय
दंफां ओमफ्राय मा आं बारा मिथिलाय लाङा
औ औ
दानि दिनावथ' बेफोरखौ नुनोनो थांला ना ट्रेक्टरल' जाबाय ट्रेक्टरजों एवजोबो आरो ज' ज' गायग्रा जाबाय दामा बो हाजिराफोरनि दामाबो बारायनायनिफ्राय बारायलांगासिनो दं आरो दानि दिनाव
थिं जेनेबा माइ गायनायनि बेसेना बेसेबां जानानै दङ?
जोंना ब्रैजौ ब्रैजौ जानानै दं। ओमफ्राय माबा फुनाय फुनाया आखासेयाव जि जानानै दं आरो
अ
नोंथांमोननिथिंलाय
औ जोंनिथिंबो बिदिनो जानानै दंथ'यो नोंथां।
अ
औ बेनिफ्राय जेनेबा ओ हालौ गिबि हालौवजेननायखौ मा बुङो नोंथाङा एसे फोरमानना होनो हागोन नामा?
गिबि हाल एवनायखौथ' खारायनाय होनो
औ बेनिफ्राय जेनेबा बे
बिनि उननिखौ सामर होनाय होनो आरो
औ औ
ओमफाय बिनिफ्राय इदिनो थामथि माबा एवनानै इदिनो बिदिखौ बेखौ मा होनो आं बेखौ मिथिला। बेखौ एवनानै गायनाय जाबाय आरो।
औ ओ जेनेबा ओ जोङो ओ जेनेबा दैज्लां बोथोरावथ' माइ आबाद गायनाय जाबाय नालाय। जोङो माइ आबादा जेनेबा ओ मोजाङै माइ बिदां जानानै जेनेबा ओ गो-गोबाङै माइ मोननायनि थाखाय जोङो जेनेबा ओ कार्तिक मासावथ' मोनसे फोरबो खुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ बै फोरबोखौ बेखौ मा बुङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
कारतिक फोरबोबो होनो ओमफ्राय बेखौ बे इदिनखालि जोङो इदिनो ओ दुब्लिफोराव इदिनो थाइ माबा थाइगिर गांखं नोङा इदिनो जेवारि लानानै जोङो साव नाय जायो आरो
औ बेनिफ्राय जोङो ओ दैज्लां बोथोराव मा मा मैगं गायनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
दैज्लां बोथोरावथ' इदिनो फिन्दि खांखलिखरा खे इदिनो केरेला ओ खुमब्रा बेफोर ओमफाय मैथा बेफोरखौनो गायनाय जायो आरो। नोंथां मिथिंजाय मा मा गायो नोंथाङा एसे फोरमायदो।
औ जोंनिथिंजायबो बिब्दिनो मैथा बांगाल मैथा गोजा ओ निफ्राय लाव बहल बैफोरबायदिखौ गायनाय जायो ना नोंथां।
सबाइ बिमा बेफोरखौ माबा गायनाय जायो आरो।
मा होनदों?
सबाय बिमाफोरखौबो गायनाय जायो होनदो।
औ औ
दैज्लां बोथोराव गोबां मैगं थाइगंनि माबा आरो जो जेरै थास' बिबार थास' आइथिं जेनेबा गायि बुस्थु आरो बेफोरखौबो मोननाय जायो आरो थास' बिबार थास' आथिंफोरखौबो
औ उम थास' बिबाराथ' आथिखालाव जेनेबा दा समखायो ओ गिबि ओंखारनाय हिसाबै जेनेबा गोबां रां नङा होमबा नोंथां? जोङो थास' बिबारखौ मा मा रोखोमै मा मा ओ मा मा दाउ ना बेदर बैफोरजों जायो नोंथा फोरमायना होनो हागोन नामा?
थास' बिबारखौथ' ना गोरान ना गोथां बिदिनो दाउ बयलार अमा बेदर बिदिजों जानाय जायो आरो
औ गिबियाव जों मा रोखोम गिबियाव जोङो माबोरै ओ माने
गिबियाथ' जों जों बि बिबारखौ बिदिनो माबा मोनसे होगोन जेनेबा अमा बे दाउ ब्रयलार होयोबा दाउ बयलारखौ एवनानै लाग्रोदो बिनि उनाव एख' एखनानै द एवखांनानै दोनदों ओमफफ्राय उनाव थास' बिबारखौ इदिनो थाव इसे होदो ओमफाय बिदिनो ओं थास' माबाखौ थास' बिबारखौ होनानै एसे एरनांगौ आरो बांद्राय द्राय एरबाय थाबाबो माबाया मानो होनो आरो ओमफ्राय उनाव जोङो बे माइरङा माइरंखौ माइरं सं ओंखाम सङोना जोङो बेनि बिनि रनदैखौ जे जेब्ला दै सुयो अब्ला बे रनदै जायोना बिनि दैया बेखौ जोङो दोननानै लायो आरो ओमफ्राय बेखौ जोङो उनाव बेलेग मोनसे जायगायाव फुदुंनानै लासिगोन ओमफ्राय उनाव बिदिनो थास' बिबारखौ एवखांनानै बे एवनाया मोजां जाबाथाय बे रनदैखौ रुनानै माबा दैयाव माबायाव होसिगोन आरो बे
औ औ
ओमफफ्राय उनाव बियो मोजाङै दलांसुहार आरो बेफोरबायदिनो संनाय सङो आरो
आ बेनिफ्राय जोङो थास'निफ्रायथ' थास' आथिंबो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां हेलौ नोंथां ओ जेनेबा जोंथ' थास' आथिंबो मोननाय जायो ना नङा होमबा नोंथां?
औ
थास' आइथिंखौ मा रोखोमै जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
थास' आथिंखौथ' बिदिनो गिबियैनो बेखौ मोजाङै बिदि बिगुरखौ सायनानै लाबो नांगौ
औ औ
ओमफ्राय बिदिनो ना गोरानजों सङोबा ओ थास' एै बे मोजां माबाबाथाय माबाखौ रनदैखौ ओमफाय एसे मोनबाथाय बिदिनो ना गोरानखौ होनांसिगौ आरो बेफोरबायदिनो सं संना जायो आरो नोंथां मोनथिंलायलाय माबायदि संना जायो नोंथाङासो फोरमायदो दे?
अ जोंनिथिंबो बिबदानो एखे रोखोमैनो जायो आरोना नोंथां
औ
नोंथाङा जोंहा समाबो जाबाय जों उननि समाव गोबाङै सावरायसिगोन आ दा बे समाव जों दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ दे जागोन दे